औ मा खालामदों
दङ नै ओरैनो ओइथिं
उबिथिं
माबाथिं दखान खाथियाव दखान दङ दखानथिं एसे ओरैनो बेरायग्लांहैला बायनो र' लामा लामानो
ए थाबायदों
नै साइकेल सालायदां
ए ए ओम ओम मोजां
उम।
गोलोमनाय मोनाखै ना?
हाब गरम जादों जानाया आ आ।
उम।
गय जादों नामा? ए।
मा जानो?
औ माबा ओइ रायलायदोंमोन आं।
एह।
मा जाबाय थादों?
उम माबासो जादों खिजुरनि बेगर।
खोना दं?
उमहो बैयाव गामिनि माबायाव दंमोन लाइब्रेरियाव आङो लाबोदोंमोन।
अ।
उम। ओमफाय
दे बुंलाय।
उम माबा मा होननो नागिरदोंमोनथाय आङो
दा न'वाव फैफिना?
फैनाया फैगोन आरो र' दसे थानानै
ओमफ्राय बिनि उनाव माबाफोर मावनांगौ दं नामा?
मावनांगौथ' गैयानो गैनाया दसे थानानै ओरैनो बेलासिनि फोथाराव माबा हैैगोन
बल गेले हैगोन जोलुर नामा?
ओ बल खेला बिदिनो सरासनस्रा मालाबा मालाबा सानफ्रामबो नोंद्राया ओरैनो देहा थि देहा फिट थानायनि
औ। मोजां ओमफ्राय मा होनो अखाथ' गैया ओरैनो?
गैथ'वा हानाय नोङा खोमा दिनै। दा मोनाफ्रावसो बोरैबा हागोनसो नामा?
उम बेखौथ' मिनथिला। ओमफ्राय हारसिं?
ओ।
ए। सानदुं नांलाङाखै नोंनाव?
सान्दुङा एसेबां सान्दुं दुङाखै।
ए औ औ।
दा दा जादों आरो
अ।
बारबो दङ'।
औ। बे माबा जिब जुनार दैनि गोलेर माबाफोरखौ नुफेरबाय नों आसलि मोखथाङाव।
आसलियावथ' बिदि नुफेराखैलै।
गोलोरखौ ने ओमफफ्राय खासेवखौलाय न?
खासेवखौबो ओहो।
आंबो नुवाखैलै।
अ।
आरो माबा उ दैयाव मा मा थायोमोनलाय बै नाथिमि ना मा होनो बेखौ नुबाय
हाब बेखौथ' अबाव नुो जायगायाव खाथियाव लैथोबो गैया जाहैबाय
आ
बि आरोनि बेलायनो
मिनिनो ओंखारदां
बे बुंगालाय।
उ माबा माबि ओ हासिबनि खाथिआरि जिरनो रोङना रोङा नोंलाय बे औवाजों बानायोना।
औ रोङो रोंनाया माबा मा होनो सानद्रि ए आबौजों हेबफानो सोलोंदोंमोन आङो
औ ओमफ्राय रोंदों
रोंदोंमोन रोंनाया ओमफ्राय दा बावसिगोनसो खोमा
औ
संग्राय सान्द्रि
ओमफ्राय आरो खबायफ्रालाय
खबाय लोनो मोनाहै बेखौ हानाय नङा आङो
उम।
नोंनाव उन उन खोनाहैदों नामा एसे
खोनानो आंथ' बिदि मोनाखै मोननायालाय।
औ
ओमफ्रायो
मोजां मोनो मोननायालाय ओमफ्राय
नोंसिनि खाथियाव दैमा गैया होनदों नामा
दैमाफ्रानो माबानो होनो जियायनो ओ ओ माबा दङ दैलाम गिदिर दङ
औ।
बेयाव बिराद गुसु दैया दुगैनो मोजांथार।
उम गोथौ जायो नामा
ओ गोथौ गोथौ जायो गोथां
उम। मोजांथ'।
उम गोदो उन्दैयावसो बिराद दुगैलाबायोमोन आङो
उम उन्दैयावथ बिदिनो खासै
ओ
उन्दैनिखोथ बुंनांलायला
दा बुंसै
दैयाव ज्रुमल बारजुम हैखायोमोन नामा?
उम औ
मा
बेराथ गेलेयोमोन जों बेराथ आमाय जुमाय गेलेयोमोन जों ओ इदिनो आमाय जुमाय
आंहा सानस्रिनो रोङा गिलायलाङो गोथौ गोथौवाव
उम
उम दै सानस्रिनोसो सोलोंनो सानबाय थायो आं अ अबाव सोलोंनो मोनबावनो दालाय दैबो गैया माबो दै गोथौवानो गैयाबा दै गोथौवाव दु गैनो मोना
ओ नोंसोरनिथिं दंथ दुगैग्रा गाथोन गैया नोंसिनियाव
दङ रौमारि दै दङ गाथोन‌दै‌ दं बेयावथ सानस्रि स्रिजाया ना एबा थौ माबायाव थौलेयाव
औ ओं
गोथौवाव‌ सो
गोथौ नांगौ एसे
उम लोगोफोर दुगैनो फैनो नागिरगासिनो बेयावनो
उम
ओमफाय आनजाद जोबबासो फैनो नागिरदों नालाय ओंखाय नों आनजादखौ सोंगासिनो आरो उम गा-गा बोननि उनावनो फैगोन बिसोरो थानो हाथारनाय नंखाला गोबाव नेनो बाबाय उम गरमथारना दा ओंखायनो
उम साइस नामा गाथोना?
औ
अ उम उम
आराम बोहैनाय
माबायावलाय ओ सरलपारायाव बेरायहैखांबाय?
औ थांखांबाय
ए बेसे गोबाव जाखो?
थांनाया
उम ओ देग्लायसो थांदों ना ना
ओहो सिगांनो दुइ हा नै रो जा नैजिथाम बिदियाव मोनदां नैजिथाम नैजिब्रै नैजिथाम नैजिब्रैयाव थांदों उम खननै थांखांबाय आं
अ मोजां ने
मोजां अन्थाइ स्राय स्राय स्राय स्रायनो ओमफ्राय दाथ जि मानसि जाहैयो आं थांनो बोरैबा सो मोनहरो
अ उम
गुबुंले जायोना बिदिबा बयबो दुगैनाय बारा मानसिबाथाय बिदिनो जायो
ओ
उम, नों थांखांबाय?
गैया थांङाखै।
ए
गैया, दाख्लै दे बुंलाय
दाख्लि मा?
दाख्लै थांनो लोगो लालायदोंमोन ज'नो।
औ।
ओमफ्राय लोगोफोरा बोरैबा बोरैबा मबाइल मा होनो जानबुं मोजां गैयिनि आफ जाफ्लानाय गैयिनि थांङासै
आयौ आफाल जाख्ल'नाय नांलायगौमोन
आफेल जाखोनाय नांगौमोन माबानो फट' खेबनो
ए ए बिदि दंबासो थांलाय लायो आरो
ओ सासे फरखा जागासिनोमोन दंमोननो ओमफफ्राय सासेना फरखा जागासिनो ओमफ्राय
उम
बे थाङैनि थाखायनो गैया थानाय जायासै
ए हौवाफोराबो हौवाफोराबो आफेल जाख्ल'नायजोंसो खेबनो लुबैलायो आरो
बेलेग मबाइला एसेबां मोजां जायाना
औ नोंगौ नंनायालाय
बेनोथ' जाहैबाय।
र' माब्लाबा बेरायहैगोन
अबाव मोनब्रबनानै लांनांगौ दे आफेल जाख्लनायखौ ना सोरनावबा दंखायोमोन
दंखायोमोन
ए
ओमफ्राय एगजाम जागासिनोमोन बिसिना
अ बिसोर थांनो मोनासै नालाय ओमफ्राय केनसेल जाबाय बाय बाय उम उम अ
आंनाथ' जायोमोन थांजायोमोन ओमफ्राय बिसोर माखासेया थाङासै आरो बिनि थाखायनो
औ औ बेनो जाहैबाय
उम
ओमफ्राय दा?
बेरायनो इदिनो लोगो लाफिननांगौमोन।
ए उम उम। जोंनिथिंबो फैखांबाय ना?
ओ ओरैयैथ' थांनाय। दङ, बै माबाया मा होनो
औ
माबाया ओ साम बाजारा
औ
जोंहा आइनि माबा दङ'
औ
फंबायफोर, बिदाफोर दङ।
ए औ औ नोंसिना आया खामारफारानिसो होमबा?
ए खामारफारानि
ए जोंनिथिंजायनिसो।
उम ओन्दैआव बेयावनो देरदों आंबो।
ए जोंनिथिं फरायोमोन नामा बबावबा? जोंनिथिं
औ औ उम दैअ दालिगावआव फरायहैदोंमोन आं।
ए नंगौ
उम
ए बेसेबां माबायाव बेसेबां बे मायथायावमोन?
होदस बेसेबां मायथाइमोनथाय बावलायलांबायसो आङो।
उम नैरोजा नैरोजा जिबा, जिद'
उमहु बिनि अनेख सिगां।
ए नै रोजा गु
जानो बेफोरबायदिनोमोन नामाथाय।
ए अ अ जे-जेयानोहक होनलायदोब्रा
ए
रायलायनो रोंलायलाङालां।
मास्तारासो बिदि होनो, जियानो हक जियानो हक
ए ओ जेखियानो जाया मानो, जियानो हक
उम
माबासिमल' फरायदों आङो क्लास ओइद सिमल'।
ए माबायाव धालिगाव?
औ
ए ओमफाय बेनिफ्राय माबायाव बेलेगाव थांबाय?
ओ बेनिफ्राय बेलेगाव फैबाय।
औ औ मोजाङानो
उम होइद नै एयाव नोंसिनि ओरै सापागुरिनि बै साहा माबा लावजारि भारा स्कुल दंना
औ
बे गामियाव जोङो माबा बल गेलेहैलाय बावोसोमोन
औ औ औ
उन्दैआव ओम
ओम ओम मोजांथ' गेलेबाय थायोथ' बेयाव
उम दाबो गेलेयोना
औ गेलेबाय थायो।
ओ ओम
सामफ्रामबो साफागुरिजोंनो ओंखारलांबाय थानाय जायोना माबायोसो खाथि